औ हेलौ औ नोंथां औ खोनाबायना नोंथां औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ होमबा जों दायो ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय बा दा मारै रोखोमै बा मा-मा आबाद आदबजों ना हमनानै जायो जों बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनिसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां जोंनि बर'फ्रा मा मा आदबजों ना हमोमोन
औ-औ हागोन हागोन दा गिबियावनो जोंनि बर'नि ना हमनायनि सोमोन्दै सावरायग्रो नागिरदों
फरायग्रोनो नागिरदों नङा होमा नोंथाङा औ औ दा ओ जों
दो स-ससे समावहाय उन्दै समावहाय
समावहाय औ लोगो मोनबोदों आरोना बेबायदिनो औ ओ बाथा होनाय औ।
बा ओ जेजों ना सारहैनाय बेनिफ्राय उम्म ओ नाखौहाय ना खाथल होनाय खाथल होनानै हमनाय।
हमनाय औ जेरै बाथाखौ बोरै बानायो औ होननानै औ बुङोब्ला ओ
जेनाखि
खारथिनायफोर गोरान दं
आरो बिनिफ्राय
ओमफ्राय उम्म मा होनो औ
बे जुंखाम थेरा जे जुंखामखौहाय जुंखाम थेेरा
जुंखाम थेराखौहाय औ गोरान गोरानखौ औ ससे ससे ज
सुनानै हास'यो आरोना
औ औ औ बेनिफ्राय जोङो उम्म बाजारनिफ्राय फ्राय मोनसे पेरासुट खुुन्दुं लामायो आरो बोरसि बेखौहाय
ना नाया बेसि गोलाव जखा बोलांगोन बिनि जखाखौ
बिनि जुखाखौ हास'नानै
बोरसिखौ खानानै होयो आरोना बिनि उनाव बेबायदियैनो जेनेबा
सोरबा सोरबा औ नानि आदार नाखौ बाथा होयोब्ला माबोरै मोनगोन?
नाया मा आदारखौ जायो बेखौबोथ' जोंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नांगोन नांगोन औ।
सोरबा सोरबा खानस्रि जावहैयो खानस्रिजों खानस्रि जावनानै खानस्रिखौ बोरसियाव थुयो सोर बा सोरबा बेनिफ्राय ओ बेरे बेरे फिसाजों बोनो आरोना बै बेेरे
बेरेनि जे फिसा बेजों बोनो।
ओमफ्राय सोरबा सोरबा बि बिदिनो दंफांनिफ्राय बिदिनो गोजौ गोजौ साल दंफां बा अबेबा थाइजौ खान्थाल
थाइजौ खान्थाल आवहाय थानाय खैजोमा खैजोमा बिदिखौ नागिरो औ नंगौ नंगौ औ खैजोमा
खैजोमा बिदैखौ बोरसियाव थुनानै बिदि नाखौहाय ओ बा था हैयो आरोना बिब्दिनो आरो ओ मा होनो जोंनियावहाय उम्म बिब्दिनो सिलाय दै सेरफोरावहाय जेनेबा माबा मो दैसा सेरफोरावहाय जेनेबा दै दिमु
दै दिमोल थानायाव दैनि गेजेरजों दाहार बोहैयो आरोना ओमफाय जिं जिङावहाय दि मोल थायो बिदियावहाय फुलथा होननाय मोनसे थायो ना फल्था होनै नाखौ बोनो आरो। बेदि दिमोलावहाय जेरै फलथा फल्थाया जेन'बा फाथो सिनायखौ
बानायो नङाबा बबेबा दोल हाग्रानि खोस्लिफाना ससेखौ बुसननानै जोङो फोल्थाखौ होयो आरो ना होनानै बिदिनो ना थेंगोना ना थुरि बिनिफ्राय ओ ना खांखिला, ना फिथिख्रि बे
फिथिख्रि बेबायदिफोरखौ नाखौ बोनो आरोना आरो बिब्दिनो
ना खाथल होनाय जेरै दै ओ दैमाफोरावहाय ओ सिगां बिदिनो ना हमैनि सिगां बिब्दिनो दंफां
दंफांनि बबेबा मुरा जांसि ओ बिनिफ्राय
ओ बैग्रि सुनि जांसि जेन'बा दंफांनि जाब्राफोर खान थाइजौ माबा सरि ओ गय बिफांनि माखासे बै गय बिलाइ
गय बिलाइफोर बेफोरखौ जमा सोमनानै दोनहैग्रोयो आरो ना दैयाव। बिनिफ्राय बिदिनो जिबा सान बा जि सान बिदिनि उनाव हाय औ बान्दो थेनानै औ नाखौ सारहैनाय जायो।
बेनिफ्राय बेबायदिनो अनेक ना थायो बेवबो थुरि थायो। ओमफ्राय ना मागुर थायो ओ नास्राय गोरि आ रो फिथिख्रि मावा अनेक ना मोनो आरोना आरो आरो जोंनिथिंजाय मोनसे दा गोदान आ आदबबो ओंखारनाय नुनो मोनबाय आरोना। नोंसिनि नोंथांमोननि साइडजोंबो थानांगौ बेबायदिनो
मुसारिखौ दैयावहाय सोमनानै दोनहैग्रोयोनो औ नोंगौ सोमनानै दोननानै सोमनानै दोननानै बेखौहाय दुरुंजों औ ओ खुन्थिया गायनानै खानानै गारबोयो आरो ना गेजेरावहाय बिदिनो जाब्राफोर
सोमनानै दोनबोयो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय औवा हासुं सोनानै दोनबोयो औवा हासुंफोरावहाय जेन'बा ना थेंगोनाफोर हाबनानै थायो ना बामिफोर हाबनानै थायो। बेफोर बे बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमै माने नाखौ जोंनियावहाय हमो आरो दा नोंथांमोननि ओन सोलफोरावहाय ना फोरफोरखौहाय बोरै बोरै हमो माबोरै हमो मा बायदि आदब
माबायदि आदब खायदा बाहायनानै नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां हागोन औ ना हमनाय आदब होननानै बुङोबाथ' माने बे जोंनि मोनसे गोदो- गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे जोंनि आबै आबौनि आदबफोरजों हमनाय जायोमोन नङा नङा होमबा नोंथां औ जेरै बिदिनो खखा सानाय, बा सेन सानाय बा बाथा सानाय बा सायरा सानाय बेफोरबायदि रोखोम बा आदब फोरजों ना हमनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। बेफोरबायदिनो जेरै ख'खा सानाय खखाखौ जों बांसिनबा औवाजों बानायनाय खौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां। औ औवाखौ बिदिनो सारि फास फुटसो गोलाव दान सना लानानै बिदिनो जों बेखौ मोजां सैना लानानै जों औवाखौ जे जायगाजों जों औवा मा खखानि मोखां बानायगोन बेखौ जों बिदिनो फिसा फिसा माने सिंखावना लानानै माने गल मोखां बादि हेबनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बिनिफ्राय औ उननि मोखांखौ उ उनथिंजाय जेखौ जों मा खखानि जों उन बानायगोन बा खिथु बानाय जों बेखौ ओरैहाय जंलिब दोनाय जायो आरोखि नोंथां। जाहाथे नाया नाया माने गलाङैनि। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों बेखौ बबेबा मोनसे फिसा जाम्फै बा दुब्लि बोहैग्रा दैमा दैसाफ्राव जों बेखौ सानानै दोननाय जायो। थां। औ बेफोरबायदि रोखोमै ना हमनाय आदबखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। आरो बिनिफ्राय मा दंबावो सेन सानाय, जाय माने जाय माने जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां नङा हबा नोंथां। औ औ बे खौबो जों माने मा औवाजोंनो बानायनाय जायो। माने जायखौ जों उदै बादि गेजेराव दोननानै ओरैबो जंलिब ओरैबो जंलिब, एसे माबा दोननानै जों बेखौ बानायनाय जायो। ओमफ्राय गेजेरजों मा ना हाबग्रा, ओमफ्राय खालामनाय जायो। बेफोरखौनो जों माने मा दुब्लिफ्राव सानानानै दोनहैयो, बा बबेबा जाम्फै फिसाफ्राव जों सानानानै दोनहैयो। ओमफ्राय बेफोरजोंनो जों ना हमनायखौ जों नुदों आरोखि। आरो लोगोसे ना हम हमनाय आदब होन्नानै बुङोब्लाथ' जोंहा, जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जायखौ जोंनि आइजोफ्रा बा बाहायनाय बाहायनाय जायो। जेखाइ, जेखाइआथ' मोनसे जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय, नङा होमबा नोंथां? औ जेब्ला मेस जेब्ला दैज्लां बोथोराव माने दैया एसे देरो जाम्फैफ्राव बिदिनो खा नि दैमा दैसा व बा दुब्लि बारिफ्राव माने जोंनि आइजोफ्रा बे जेखाय जोंनो हाग्राफ्राव ना गुर गुरहैयो आरोखि आलि जिं जिं बा दैमा जिं जिं ना गुरनानै ना हमनाय। जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां। औ बेफोर नाय मानि गामि गामि ओनसोलाव बहुद ना गुरनाय हुदाफ्रा जेखायजों ना गुरनाया माने जों दासिमबो नुनो मोननाय जायो नाथाय थेवबो थेवबो गोदोनि बायदि खम एसे नुनो मोनबाय आरोखि। गोदोनि बादि जों बुरजा नुनो मोनला। आरो मोनसे ना हमनाय आदब दंबावोमोन जोंहा जाहैबाय बेनो मेसें बोथोराव जेब्ला दै फ्रा फुख्रिनि बा जाम्फैनि दैफ्रा रानलाङो, अब्ला जों बेफोर एसे से एसे दै थाबावनायफ्राव मनि मा खालामो, ओ आलि खोथेनानै जों बेखो बालथिं बा जेखाइ लानानै जों सारो। आरो जे जायगायाव सारहरगोन जों बे जायगायाव एसे मुसारिबा जे खाइफोर दोनथैयो, जाहाथे फिसा फिसौ नाफ्रा थांफायिनि बायदि सारनायाव। औ जेब्ला साद नानै दैया रानो अब्ला जों बेफोरहाय मानि नाखौ गोग्रोम गोग्रोम हमनाय नागिरनानै जा नागिरनानै हमनाय जायो आरो‌। नोंथां। आरो मोनसे जोंहा मोनसे आदब दंबावोमोन नोंथां जेब्ला माने मेसें बोथोर बा माबा मोनसेफ्राव आरोखि जिखुनु बोथोरफ्राव माने दैया एसे खमायब्लानो माने जोंहा मा जेखाइ खबाइ गैयै सम सम बेफोरखौ लायालासिनो मानि मा खालामोमोन, गोदोनि दिनावहाय मा दैयाव थब्ल' थब्ल' ना थेंगोनानो, ना फिथिख्रिनो, ना बामिनो बेफोरखौ नागिर नायनिबो हुदा दंमोन नङा होम्बा नोंथां जोंहा। औ बेबायदिनो रोखोमैबो ना हमनायखौ जों नुबोदों आरोखि नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे आरो ना हमनाय आदब दंबावोमोन। बेनो जाहैबाय खुसिया हमनाय। खुसिया हमनायनि बेलायाथ' गुबुनफोरनिफ्राय एसे आलादासो नङा होम्बा नोंथां? औ ओ खुसिया खौ हमनो थाखाय जों सिगांनो खुसिया सोलिनांगौ। जेब्ला मेसें बोथोराव बबेबा बिलो बा फख्रिबा बबेबा जाम्फैनि दैया रानलाङो, अब्ला जों बेहाय माने मा खालामो, ओ बे खुसिया सुलिजों सुग्रोम सुग्रोम खुसियाखौ नागिरो नाय जानो जायो आरोखि, बबेयाव खुसिया दं बबेयाव खुसिया गैया, जेब्ला खुसिया नाङो अब्ला जों थाल मोनखांङो, मोनखायो। जि खुसिया नाङोब्ला जों बेखौ आखाइफोरजों बा खदालफोरजों जाव खं हरनानै, बेखौ हानहरनाय जायो आरोखि नोंथां। आरो लोगोसे जोंहा ना हमनो आदब होननानै बुंब्ला आरो मोनसे दंबावो जेबो जे ना लफ फायनाय नङा होमबा नोंथां? नोंथाङाबोथ' बेखौ मिथिखायो जायो। बाय औ खानस्रैफोर जायखौ जों दुब्लियाव मोनो जों बेफोरखौ लायनानै माने पेरासुटआव जों हाल्दा थुनानै ओमफाय मोनसे औवा दालायफोर बा माबा मोनसे दालायफोर लानानै बाहाय खानानै जों बेफोरखौनो माने जाम्फैफ्राव मान दैज्लां बोथोराव बा अब्बा दैफ्राव बिलोफ्राव माने ना लफाय लफाय लफायनानै ना फोरखौ लफायनानै माने बोनखांनाय जायोमोन आरोखि नोंथां। बेफोरबायदि हेल' नोंथां आदबजों माने ना ना हमनायखौ जों नुबोदों आरोखि नोंथां। लोगोसे आरो दाथ' माने बांसिनानो मा खालामो दा माने जेफोरजों सारनाय बा कारेन्ट सकन बेट्र जों लांनानै मेसें बोथोराव खारेेन्ट सक होनानै माने बेफोरजोंबो ना हमनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि। खि नोंथां औ आरो फुख्रि फ्राव फख्रि गोनां मानसिफ्रा मा खालामो बोरसि लायनानै माने बोरसियाव खोजिमा बिदै बा ओंखाम हायनानै जों बेफोरजोंनो नानि ना बोनखांनाय बेफोरखौ जों नुयोमोन आरोखि नोंथां। औ नोंथां औ बेफोरजोंनो माने बेफोर खौ ना हमनानै माने जोंनि गोबां बर' रायजो राजाफ्रा माने गावनि न'खरखौ सालायबोनायफोर खौ जों नुबोदों आरोखि नुबोदों माने आरो दासिमबो जों बेफोरखौ जायगा लायो जायगा जों नानि सायावनो सोनारनानै ना हमनायनि सायाव सोनारनानै जों माने गावनि न'खरफोरखौ सालायबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। औ नोंथां औ। औ दा होमबा नोंथां ओ जोंना औ समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। औ नोंथां औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माखासे ना हमनायनि आदब खाय
नायनि आदब खायदाफोरखौहाय औ बाथ्राफोरखौहाय मिथिनो मोनबाय आरो ना औ औ नंगौ औ।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।